औ खोनादों नोंथां।
आङो नोंथांजों ओरैनो फंनैसो आ जि जिब जुनार फिसिनाय बेफोरनि बागै ओह सावरायनो होन्नासो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ गिबियाव नोंथाङा आंनो फोरमायग्रोनो हागोन ना मा खा से जिब जुनारफोरखौ बोरै फिनाय जायो बा आबाद खालामनाय जायो बेफोरनि बागै।
औ ओ दा जो नैबे जेनाखि जिब जुनारनि ओ बा न'आव फिसिजाग्रा जिब जुनारनि जेनाखि आबाद खालामनाय होननानै बुङोब्ला जे जोङो ओह जिब जुनारनिफ्राय ओ खौ फिसिनानै जोङो फेदेरनानै फोलावनानै जेनाखि बेनिफ्राय ओ मुलाम्फा लानाय ओ जोङो बेखौनो जेनाखि आबाद मावनाय ओ होननानै बुङो दा जेनाखि आङो ओ ओ दा बे समावहाय आङो अमा फिसिगासिनो ओ दा आङो अमाखौ ओ आंनाव गासैहाय जिथा दङ' ओ बेनिफ्राय आंनाहाय ओ बुन्दाया माब्रैल' दं ओमफाय बेनिफ्राय आङो सयथाया गासैबो बुन्दिजोब आरो बेबायदिनो गिबियावनो जोङो अमाखौ अ फिसिनोब्ला जोङो उम अमानि थाखाय मोनसे मोजां जायगा सायख'नानै लाग्रोनांगोन। ओ बे जायगाया एसे ओ गोरान जानांगोन आरो ओ बेहाय ओ खाथियावनो एसे थे दै थानायबो जानांगौ औ मानो होननानै बुङोब्ला ओ अमाफोरा दैयावबो गेलेनो मोजां मोनो आरो बे अमा फारामा जेनाखि ओ मानसि थानाय एरियानिफ्राय एसे गोजानाव जायोब्ला मोजां जायो आरो मानोना बिनि खि हासुदैफ्रा एसे मोनामनाय जायो बेनि थाखायनो बे खौ एसे मानसि थाग्रा न'निफ्राय एसे जानगाराव बानायनांगौ बे अमा फार्मखौ ओ बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदि जायगा सायख'खांनायनि उनावहाय जोङो आरोबाव ओ जेनाखि जोङो अमा थाग्रा न' लुथारनांगोन मानो होनोब्ला अमाया बारा सान्दुं आरो बारा अखाखौ सहायनो हाया बेनि थाखायनो जोङो मोजाङै एसे सायख्लुम गोनां बा अखानिफ्राय ओ प्रटेकसन खालामनो थाखाय जोङो ओ जोङो न' लुथारनांगौ ओ बेबायदिनो ओ जोङो अमा फिसा ओ अमा फिसा होनाय थाखाय ओ आलदा आलदा आरो बेबायदिनो जोङो ओ अमाखौ जेन'बा अमा फिसा होग्राफोरखौ आलदा बेबायदि एस एसे आलदा आलदा दोनांगौ आरो ज' दोनजाब जोबनो नाङा मानोना बै समावहाय प्रब्लेम जानोनागिरो जे फिसा होनाय टाइमाव बा ब्रिदिं खालामनाय टाइमाव बेबायदि टाइमाव एसे ओ जोंहा प्रब्लेम जागानो नागिरो बेबायदिनो जोङो नखौ लुखांनायनि उनावहाय जोङो ओ न'खौ बिराद साफायै दोनबाय थानांगौ आरो गोरानै दोनबाय थानांगौ जायो। ओ बेबायदिनो ओ जोंनाहाय ओ अमानि ओ माखासे ओ ब्रेदफोर थायो जेरै बेनि ओ बेनि गेजेरावहाय दङ ओ लार्स वाइट ओ इयर्स हायार ओमफाय हा ओ हाम स्पेयार ओ दिउरक लकेल इन्डिजिनियास पिक्स बेफोरबायदि जोंनाहाय ओ माखासे अमानि ब्रिदफोर दं आरो आलदा आलदा दा नोंथाङा बेनि गेजेरावहाय ओइ माखासे ओ नोङो ज बबे अमानि ब्रिदखौ मोजां मोनो बेखौ फिसिनो हानाय जागोन आरो ओ गिबियावनो जोङो बैफोर ओ ब्रिदफोरखौ जोंङो मोजांखौ सायख'नांगोन जे ओ अमाया फिसानिफ्रायनो जे ओ मोजां जानांगोन हेलदि जानांगोन ओ आरो बियो ओ बियो एसे गुफुं जाखायो जे अमा मोजाङा ओ फिसानिफ्रायनो जोङो बेफोरखौ मोजाङै बासिनानै लानांगोन आरो। ओ बेबायदिनो जोङो ओ अमाखौ बासिनानै लाबोनानै जोलैखौ लानाय नायनि उनावहाय जोङो अमाखौ ओ जे साननै सानथामनि थाखाय खानानै दोनथारनांगोन मानो होननानै बुंङोब्ला बेथ' अमायाथ' गोदान गोदान नालाय। बेनि थाखायनो ओ दा बे ओ जोङो अमानि माखासे जाग्रा आदारबो बुथुमनानै दोननांगोन जेरै ओ ओ माबा ओ जेनाखि माइरंनिफ्राय ओ माइनिफ्राय गनाय गुन्दै ओ बा जेनाखि दाना बेफोरबायदिखौ जोङो अमानो होनो हायो आरो आरो जोङो बै अमानो गोरलै गोरलै समावहाय जोङो एंखुर बायदिसिना संनानैबो ओ होनो हायो ओ बिदि होयोब्ला अमाया ओह थाब ओ थाब देरो आरो दा बेबायदिनो जोङो अमाखौ बेबायदिनो थाल लायै थाल लायै जोङो ओ थाम मान बा ब्रै मनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ भेक्सिन होबाय थानांगौ जाहाथे बेनावहाय बायदि बेमार आजार ओ सिमटम्सफोरा जाया। ओ बेबायदिनो जोङो ओ बेनि उनावहाय जेब्लानो बि अमाया ओ ओ दाइन बा गु मानसो जायो ओ बै समावहाय जोंना अमाया एसे से देरैनाय जायो अमा बुन्दिया बै समावहाय जोङो बै अमा बुन्दिखौ जोङो ब्रिदिं खालामनोहाय थियारि जायो ओ बेबायदिनो जोङो ब्रेदिन खालामनांगौ आरो ओ जोंङो अमा थाग्राखौ जोङो कन्टिनिउ साफा खालामबाय थानांगौ। सानफ्रामबो बेवहाय लेथ्रा जाहोनो मोना। आरो जोंङो बै गारजानाय मुवाफोरखौ थाब थाब गारनांगौ। ओ बेबायदिनो जोङो ओ अमाखौ जेनाखि जोंनाहाय ओ स्नि बा दाइन मानावनो ओ स्निजिनिफ्राय जौसे कि जिसिमहालागै जायो बेबायदिनो जोंङो ओ अमाखौ फेदेरनानै ओ जोङो बेखौहाय लकेल मार्केट बा ओ जोंङो फायखारिनिबो फानहरनो हायो बेबायदिनो अमा अमा मासेयाव ओ नैजिनिफ्राय नैजिबा रोजासिम मोननो हानाय जायो। ओ बेबायदिनो जोङो ओ अमाखौ फिसिनानै गावनि न'खरखौ ओ मोजांङै सालायनो हानाय जायो। ओ दा बेबायदिनो अमा फिसिनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो गावनि नखरखौ सुंथानाय। आरो जोंङो रावखावरि रांखावरि खामायनायनि थाखाय दा बे समावहाय नोंथांङाबो जेनाखि माबाफोर ओ जिब-जुनार फिसिनायनि आबाद मावदों नामा नोंथांङा आंनि सिगांङाव फोरमायनानै होलांदो आरो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां नोंथांङा जि अमा फिसिनाय बेनि बागै जोबोद मोजांङैनो फोरमायलांबाय आंबो ओरैनो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय आंबो हांसो फिदोंमोन बेफोरनि बागैनो आङो सुंद'यै फोरमायलांसै आरो ओ जे जोंहाथ' दैज्लां बोथोराव उम हांसोनि जि ओ मा होनो बेखौ उम आबाद बेयो जोबोद मोजाङैनो जायो मानोना जोंहा दैज्लां बोथोराव। आदारफ्रा एसे मैला ओ मा होनो मेला जायो आरो ओ एम्फौ एनला बायदिसिना हाब्रु हाब्रा हालानिफ्राय हांसो फ्रा ओरैनो मोनजाखा ओ बिदिनो आंङो फोरखौ लाजेनदोंमोन ओरैनो नैजिथा हांसो जोलै लानानै फैदोंमोन आरो फिसा हांसो। बेनिफ्राय बेनो दा देरै देरै उम ओ मा होनो बारायबाय आरो नोंथां ओरैनो दाथ आंहा दजिथासो दङ ओ गिबियाव आङो नैजिथा लादोंमोन दा दजिथासो जाबाय हांसोआ ओ बिदिनो उम हांसोखौ जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो ओ जिनो नोंथाङा जि हांसोनि गन्द्रा लुगोन बे गन्द्राया एकदमबारे ननि जोबोद गोजानाव जानो नांगोन आरो हांसोनि खिया ननि सोरगिदिं उम जेनेबा ननि खाथिफोराव थायोब्ला जोबोद मोनामो आरो बे हांसोनि थिया आरो जेबो जेनेबा मोनसे ओ जिब जुनारनि उम ङो ओ मा होनो बेखौ गन्द्राफोर बा थाग्रा न बानायनोब्ला नोंथाङा ननि गोजानाव बानायथारनांगोन मानोना जों बे बेफोर गन्द्राफोरनिफ्राय माखासे एम्फौ एनला थाम्फै बायदिसिना ओ मोनामनाय बेफोरो न खाथियाव थायोब्लाथाय जोंनि बारहावाया जोबोद गाज्रि जायो आरो। बेखायनो जोङो बेखौ न'नि गोजानाव लुयोब्ला मोजां ओ बेखायनो आंबो दा ननि एसे गोजानावनो लुनानै दोनदों। जे मोनसे फख्रि थानाय खाथि न'आव बेयाव लुनानै दोनदों आरो जोङो हांसो फिसिनो थाखाय ओरैनोथ ओ फुख्रि बा बिलो थायोब्ला मोजांसिन जायो मानोना जों बै हांसोखौ सम जायोब्लानो बे बिलो बा फुख्रियाव आगारनानै होनो हायो ओ गिबियाव आङो गोरलै समाव लाबोनायाव हांसोनो ओम गोरलैथाराव आङो दाना जाहोबाय थादोंमोन। ओरैनो नैजि सानसो आङो दाना जाहोबाय थादोंमोन ओ जेब्ला नोंथाङा गोरलै समाव हांसोनो दाना होयो अब्ला बै हांसोआ ओ था बैनो गब्लबबोयोबा देरबोयो आरो नों थां ओ-बेनिफ्रायै नो-लासै लासैनो जेब्ला हांसोआ देरबोनो हमो अब्ला नोंथाङा बिनि जानाय आदारखौ सोलायनो हागोन आरो जेरै जोङो ओ ओंखामजों गुन्दैजों लगायनानै होनो हायो बा ओंखाम गोजाबो बा माइबो होनो हायो आरो नोंथां जेब्ला हांसोआ देरो ओ बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन आदारफोर होनो हायो आरो नोंथां ओ ओरैनोथ ओम जे हांसो बै हांसोखौ नोंथाङा जि न'आव फिसिग्रा सरासनस्रा लकेल हांसो बेखौनो लायोब्ला मोजां मानोना जोंहा बै हांसोआ ओरैनो ओ बेमार आजारखौ आङो खम जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जे न'आव फिसिग्रा ओम बै लकेल हांसो बेफोरो ओ बिदिनो जेब्ला हांसोआ माखासे बेराम आजारफोरबो जायो जेरै जोङो ओ हांसोनि ओ खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला हांसोआ मोदोम सानाय बा आथिं लेंग्रा बायदि बायदि जायो बैफोरखौ जोङो बायदिसिना मुलि होनानै सिगाङो नोंथाङा फाहामनानै लाग्रोनांगोन आरो नङाब्ला नोंथाङा जोबोद लस जागोन आरो बेफोरखौ नोंथाङा सांग्रां जानो हायाब्ला ओ बिदिनो ओ नों हास दा जोंहा हांसो लायै हांसो ओ जोबोद मुलाम्फा गोनां जेरै जोङो हांसोखौ ओम ओ बेदर जानो थाखाय बा बाजारावबो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो जों बिनिफ्राय बिदै मो-ओ-बिदैबो फाननो हायो आरो जोंहा हांसोआ गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जेरै जोङो ओ मोनसे हांसो दङ जाय सानसेयावनो दैैनै दैयो जेरै ओ सानसेयावनो दैनि बुंनांगोनानो बेखौ जेरै जोङो जेब्ला जों सोरांनानै जेब्ला गन्द्रायाव नायो अब्ला बेयाव जोङो बे हांसोनिफ्राय दैसे बिदै मोनगोन। आरो जेब्ला बियो मोनासि मोनासि जायो ओ जेब्ला जों मोनाहां मोनाहां जायो फिन आरोबाव बै हांसोआनो दैसे बिदै दैबावगोन आरो नोंथां। बिदिनो जोङो बे हांसोनिफ्राय एखनब्ला जों बिदै दैनै। बो मोननो हायो आरो नोंथां बिदि हांसोया जोबोद ओ मु लामफा गोनां आरो जों हांसो बिदै खुनु नोंथाङा मिथिखागौ हांसो बिदैया जेबायदि दाम। ओ दैसेयावनो नैजि नैजिबा गाहाम ओ जालांबाय जों बेफोरखौ दिनै नुनो मोनबाय दङ हांसोनि बिदैखौ। ओ जोंहा ओम बुरजा बिबांनि हांसोनि बिदै फानोबा फाननो हायोब्ला जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो नोंथां ओ नोंथाङा ओ बाजारफोराव बा गुबुन जायगायाव हांसोनि बिदैखौथ ओ बारा इदि मोननो था थांला बाया नालाय बेखायनो नोंथाङा ओम ओ बेफोरनि बिदैफोरखौ फाननानै ओ नांगौ बायदि रां आरजिनो हागोन आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंहा हांसो खौ बेदर जानो थाखायबो उम ओ बायनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै जोङो जेब्ला दैज्लां बोथोर थांनानै जिब ब्ला मेसें बोथोर फैयो माइ हानाय बोथोर फैयो ओम बेफोरबायदि समाव जोङो हांसोआ मेजेम जाजोबो आरो नोंथां। बै मेजेम जानाय समाव गोबां मानसि फ्रानो हांसोखौ जायो आरो बै समावबो नोंथाङा फाननानै गोबां रां आरजिनो हागोन। ओ नोंथाङा जि हांसो फाराम खालामदों बेयाव बांद्राय जोलाखौ दोननो नाङा। बांसिन जो हांसोखौ लाखिनो नांगोन आरो जोलाखौ लाखियोबा ओरैनो दजिथानि गेजेराव नोंथाङा जोलाफोरखौ जिथा बेफोरबायदिल दोननो नांगौ आरो। मानोना जोंहा जोलाया बारा खामानि गैखाया आरो नोंथां ओरैनो बिदै होनायाव जोआ बांसिन खामानि गोनांखा ओ बिदिनो जोङो सोनि आबाद मावनानैबो ओरैनो नख
औ नोंथां दोनथजायो औ औ दे